हेलौ
आंनि माथोखौ खोनादों ना
खोनादों नोंथाङा
खोनादों ना
हेल' औ खोनादों खोनादों
अ दासो खोनाबाय दे नोंनि रावखौ
अ
अ दा हा आङो आङो ओरैनो दंथ'यो ओरैनो ओरैनो दंथ'यो
अ बिदिब्ला आंबो ओरैनो
होमबा जोङो मोनसे दानि सायाव सावरायनोसै
दे नोंथां
अ माने मैखुननि मैखुननि सायाव जोङो सावरायनो लादों जायखौ जोङो मास्रुम होननानै बुङो इंलिसाव
औ
दा मैखुना जोंनिया मोननै रोखोमनि मोनो मोनसेया जाबाय हाग्रायाव मोनो आरो मोनसेया न'आव बानायनाय मैखुन मोनसे हाग्रानि मैखुन जाहैबाय आरो मोनसे फिसिनाय मैखुनखौनो होननांसिगोन जोङो ओमफ्राय दा मैखुना हाग्रायाव मा माबायदि जायगायाव मोनो होननानै बुङोबा जोंहा दंफां मुरायावबो मोनो खायसे मैखुनखौ जेनेबा थाइजौनि दंफां मुरा बेफोरबायदिनो बायदि रोखोमनि थाइजौ मुरायावबो मोननो हायो आरो बिनि अनगायै गोबोरखि गोबोरखियावबो बेरो बिनि अनगायै आरो हायाव माने फोथारफोराव फोथारफोरावबो बेरो दा मैखुना मैखुना जानाय मैखुनबो दोङो आरो जायै मैखुनबो दोङो जानाय मैगुनखौ जोङो मा माबायदिखौ जायो होनोबाथाय जायफोरा गोबोरखि खियाव रज'यो आरो जायफोरा थाइजौ बिफांनि मुरायाव रज'यो आरो जायफोर फोथाराव रज'यो बेफोरो मैखुनखौ जोङो जानो हायो आरो जानायावबो फोथारनि मैखुनखदि जाथार गासैखौबो जानो हायो बे नङा जोङो मैखुन लाना मैखुन बासिनानै जानो गोनां जायो जायफोर मैखुना आ गोदो गोदायनि आबै आबौमोनना जाबोनाय मथेबा माने जायफोर मैखुनाव माने मैखुननि ओ गोजौ बाहागोआ गुफुर सिं सिं ओ सिंनि माने इनि अपजित साइद बेनि उल्थाथिं जेब्ला गोस सोम थायो गोसोम थायो एफोरबायदि मैगुनखौ जानाय जाया आरो जेब्ला फारनैथिं गुफुर आरो लोगोसे दालायाव आसथाम बायदि आसथाम महरनि मोनसे गलनो आसासथाम थायो बिदि मैखुनखौ जो जायो। बिनिफ्राय आरो हाग्रायाव बायदि बायदि जायगायाव रज'दों मैखुनफोरखौ जोंङो जानला मानला जानो हाया जायफोर गोबां बिस गोनां जा जानो हागौ बियो फैबाय जोंनिया दानिया न'आव फिनाय मैखुन न' फिसिनाय मैखुनखौ जोंङो जानोनो बानायखानाय जायो बेयावसो जोंङो ओ बाहेरा बिस गोनां मैखुन ओ नुनो मोना। जिहेथु बियो ओ बेगर होनानैनो बानायखानाय जायो नालाय बिखौ जाजोबनो हायो दा न'आव फिसिनाय मैखुनखौ माने न'आव बानायनाय मैखुनखौ बोरै बानायो होनबाथाय जोंङो गिबियाव ओ जिगाब
औ
जिगाब मिथिगौ दा जिगाब बे जिगाबखौ रुनानै रुनानै ओ रुनानै एसे माने गिबियाव सिगाबखौ साफायै मोजां जोंङो सुनांगोन सुनायनि उनाव जोंङो फिसा फिसा दानस'ना लागोन दानस'नानै आरो रुनानै आरो मोजांङै सौबावना लागोन जाहाथे बेयाव थानाय गाज्रि मुवा बेसाद माने बेक्टेरियाफोरा ओ गैया जायो बिनिफ्राय जोंङो गिबियावनो जिगाबखौ साखोन सिखोननो सुग्रोनानै फुदुंनानै दै गुदुंङाव फुदुंनानै सुग्रोना लानाय जायो।
औ
बिनि उनाव सुखांनायनि उनाव जोंङो एसे फोरानो एसे फोराननायनि उनाव ओ एसे फोरान थांनायनि उनाव जेब्ला बियो जिगाबा रानो रानबाथाय जोंङो बे जिगाबखौ मोनसे प्लास्टिकआव दानिया गोबां बाजारफोराव मैखुन बानायनो थाखाय मोनसे मैखुन जिगाबखौ जिगाबखौ सोनो थाखाय मोनसे प्लास्टिक मोनखायो बे प्लास्टिकफोरखौ बाजारनिफ्राय लामनानै जोङो बे प्लास्टिकआव सोनानै बेयाव मैखुननि बेगरखौ होनाय जायो। आरो बे मैखुनखौ बेगरखौ होखांनायनि उनाव बे प्लास्टिकखौ जोंङो खाथुमनानै खाथुमनानै दुङा सुङा जायगा माबा मोनसे न'आव दुंङा सुंङा ए न'आव माने बांद्राय गुसुबो जानो मोना आरो बांद्राय गुदुंबो जादों मोना दुंङा सुंङा माने जाहाथे ओ दुङा सुंङा जागायाव जोंङो दोननाय जायो।
ओं।
बियो जेब्ला बाराद्राय गरमाव दोनगोन गरमाव दोनबानो जानाय नंङा आरो गुसुद्रायाव दोनबाबो एयो जानाय नंङा बिनि उनाव बिदिनो दोननानै जोंङो गेजेर गेजेर दै एसे एसे होबाय थानांगोन जाहाथे जिगाबा सेवलांङो दै एसे एसे होबाय थायो दै एसे एसे होनायनि उनाव गोबावनि उनाव ओफ्राय बिस दिनसोनि उनाव बियो गाजा ओंखारबोनो हा आरो बिदिनो मैखुना रज'यो माने जि गामिनि ओ थफ्लायाव मैखुना रज'यो। दानिया आरो मैखुननि बेगरखौ आरो बोरै बानायो मैखुननि बेगरखौ जोङो माने मैखुननि बेगरखौ गिबियावनो मोनसे लेबाव बानायनाय जायो जेरै माने लेबाव मैखुन बेगरखौ लेबावसो बानायो नालाय बेयाव माने माइ बेगरनि जेरै माइ बेगरनि दारै मैखुनखौ बानायनाय जायो माने मैखुननिबो
औ
नोंथाङा दा एसे बुंनो हागोन नामा?
अ बिदिनो आंथ' मैखुननि बागै बारा मिथिया नाथाय नोंथाङा आंनो जाबायदि फोरमायलांबाय जे मैखुनखौ मैखुनखौ जोङो हाग्रानिबो मोनो बा न'आवबो जों बानायनानै जानो हायो आथिखालावहाय नङा होमबा जिगाबाव बेरनाय बेखौनो ओरैनो नरमेलि जोंना जाय जेराव जोंना मा जिगाब दोनोना बे जिगाबा जुदि सेवनानै थाङोब्ला बे बेफोरबायदिनो बिनिफ्राय बेरनाय बिखुनफोरखौ मोनजादोंमोन आरो नाथाय आथिखाल गाखो आरो बिफाया जौगाबोनायनि जुनाव जोंङो दायो माने बेफोरखौ माने आर्टिफिसियेल बानायनानै लानो हानाय जोंनाव सुबिदा फ्राबो फैबाय नङा होमबा
औ औ औ
औ बेबायदिनो दायो जों मोनजासै आरो न'आवनो बानायनानै जानो हानाय जाबाय नङा होमबा।
औ औ औ बिदिनो जे
दायो आङो मैखुनखौ माबायदि बानायो बेखौ माने आं बारा मोजाङै मिथियामोन नोंथाङा आंनो फोरमाय जो गिबियावनो जों बानायनो थाखाय नङा होमबा। बे जोंनि आं नुदों आरो माने बेखौहाय दानग्लिनानै लायो आरो जिगाबाथ' गोलाव गोलावबो जायो नालाय। बेखौ दानग्लिना लानानै माने रुनानै लायो आरो नोंथां होननानै बुंबावबाय जे बेवहाय थानाय बेक्टेरियाफोरखौ दैनो थाखाय जोङो दैआवहाय रुनानै लाग्रोनाय जायो होननानै ओ औ बेबायदिनो खालामो ओमफ्रायो ओ बिदि बेगर बेखौ माबोरै मोनो बिदिनो जोंथ' अनलाइनसो बायनानै गायनाय जायो नालाय बेखौ माबोरै माबोरैहाय बानायो बेखौथ' बारा एसेबां मिथिया। बेबायदिनो जोंहा माने गाहायै जोंनो दैखौथ' नांथारगौ होननानै बुंनो हायो जोङो। बे बानायनाय मैखुनाव नङा होमबा माने दै खम जायोब्ला जिगाबाबो सेव नङाना जोंना बिनि थाखायनो माने दैखौ जोङो नांगौ बि बिबांनि होबाय थानांगौ जायो आरो।
औ औ
ओमफ्राय बेबायदिनो नोंथाङा दा बावैसो फोरमायलांदोंमोन आंनो जे जोंना माखासे हाग्रायाव थानाय हाग्रायाव बेरलाबायनाय मैखुन आरो मा मैखुन जाय बिदिनो जोंहा माखासे जाथानाय जाजायै‌ दं आरो बेखौ माखासे सिनायनो सुबुंफोरा जालाबायनानै सोरबा थैला बायनाय औ औ ओमफ्राय जोंना मेखुन संनानै जायोब्ला जोंना मोनसे फोथायनाय दं जोंनि गामि ओनसोलाव बा जों न'आव बेबायदि होयो जेरै बिदिनो हाफाव मैखुन जिगाब मैखुन बेफोराव जों माने
औ
नागिरनाय मोनब्ला बेखौ जोंना ओ बिजानुफोर थायो होननानै बुङो नालाय बेखायनो फान्थाव बिलाइ फाथाव थाइसे बेफोरखौ होनानै एवनानै जायो आरो जोंना
औ-औ दा हाग्रानि हागा फोराव रजनाय मैखुनफोरखौ मोजां सिनायाबा जायैआ गाहाम आरो जिहेतु हाग्रा औ औ
खोनादोना
नांथा नुंथा जायोबा जोंनिनो खहा आरोना बेखौ एसे
मैखुनाथ मैखुन मैखुना जोंनिया मुलाम्फायानो जायो जेब्ला जों मैखुनखो जोङो जायो देहायाव खायसे जोङो प्रटिन बुस्थुफोरखौ माने मैखुननि मोनोनो हायो खायसे मेजेम जोंनि देहायाव नांगौ जानाय मेजेम बुसतु प्रतिन बुसतुफोरखौ बेफोरखौ मोननाय जायो आरो
अ औ